अ' नोंथां। औ खोनादों।
औ। ओ नोंथांजो औ
होमबा जोङो दायो ओ दाउ अमा ओ फिसियो नालाय जोंनि बर' न'खरफ्रा थ' बेबायदिनो बैफोरनिनो सायाव जोङो दाउ अमा ओ हानसो ओ बायदिसा बोरमा बिफोर फिसिनायफोरनि सायाव जोङो एसे सा नोसै आरो जों मा मा आदबजों ओ फिसिबोदों। उम गोदोनिफ्राय ओमफ्राय आथिखालाव जोङो माबायदि फिसिनाय नुनो मोनो बेफोरनि बागैनो एसे सावरायनोसै। आरो नोङो ओ नोंथांङानो एसे फोरमायगोरनानै होदो नोंसोरनि ओनसोलाव बा नोंसोरनि न'खरफोराव माबायदियै फिसिनाय फिसियो
बर' न'खरफोराव जोंनि बर' आइजोफोरखौ जोङो ओ गोबां ओ बिदिनो ओ दाउ अमा ओ बोरमा मोसौ हांसो बायदि जिब जिबिफोर बिदि फिसिनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो ओ गोदोनिफायनो जोङो उन्दै समनिफायनो बिदि फिसिनानै न'खर खुंबोनायखौ जोङो नुबोदों आरो आथिखालावबो जोङो बिदि ओ नुबाय थायो ओ बिदिनो जों जोंनि बर' आइजोफोरा ओ अमा दाउखौ फिसियो जेरै जोङो अमाखौ ओ फिसिनो थाखायबा जोंनो गुन्दैनि गोनांथि जायो ओ गोबाङानो जोङो खोनादोंना नोंथां
नोंथा औ नोंगौ खोनादों
ओ जोङो उम बिदिनो अमाखौ फिसिनोब्ला जों ओ गुन्दै होनानै जों फिसिनाय जायो ओ गुन्दै आरो जोङो ओंखाम खालायफोर होयो आरो जोङो बिदिनो ओ गुन्दैजों लोगोसे जोङो थास बायदिफोरबो हानानै रुनानै ओ जोङो बेजों लोगोसे जयै होफानाय जायो अमानो आरो जोङो ओ जोंदि बर'फोरा ओ जौ सङोना बै ओ जौ संखांनानै जौ गोरान ओ बानायखांनायनि उनाव जोंनियादि बिदि ओ अफ्रिदि जायो ओ बिखौबो जोङो अमानो होनाय जायो गुन्दैजों लोगोसे ओ जयै लगायफानानै बिदिनो जोङो अमाखौ फिसिनाय जायो दान ओ मोनस्नि बा मोनदाइनसो जोङो अमाखौ फिसिनानै फानहरनाय जायो बिदिनो जोङो गोबां रां खामायनो हायो बिदिनो फिसिनानै ओ जोंनि बर' आइजोफोरा गावसोरनि न'खरखौ खुंलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोङो ओ बिदिनो जुनार लायै जुनार जोङो गोब
औ नोंगौ
बिदिनो ओ दाउफोराव जों एसे ओ खम बिबांनि रां खामायनो हायो
उम नोंगौ
सोलावबो माबायदियै फिसियो बुंनानै होनो हागोनना नोंथां
औ ओ बिदिनो जोंनि ओ ओनसोलावबो जोङो माने गाहायै जोङो जोंनि समाजा बा जोंनि बर' हारिनि न'खरफोरा बांसिन माने आबाद बायदिसिना बा ओ दाउ अमा फिसिनाय ओ बोरमा हांसो बायदिसिना बिदि फिसिनाय जोंनो माने सोनारो आरो बांसि जों बेजोंनो जिउ खाङो माने जोंनि गेजेराव ओ गोदोनि समाव माने साख्रि बाख्रि बिदि बा मावनाय बा गैयामोन बारा ओ दाबो ओ‌ गोब बां नानो गैया जों गोबाङानो बेफोरबायदि फिसिनानै बा आबाद मावनानै जोंङो माने जोग गावनि जिउखौ खुंबोगासिनो दं आरो दासिम मावबो थिग बेबायदिनो जोंनि ओम न'खरफोराव जोङो बर' न'खरफोराव माने मासे मासेब्लाबो जोङो अमाफोरखौ नुनो मोनथारो माने बेखौ मासेखौबाबो ओ हाथाराब्लाबो जों मासेखौ फिसिथारो आरो। जाहाथे जोंनि ओ बायदिसिन ओ बिदिनो गुन्दै न'नि ओ माइ सावनानै ओंखारनाय गुन्दै आरो मालाबा फोर जौ गावफ गावसोर लोंनाय जौ लोंखान्दानि अफ्रि बैफोरखौनो होनानै ओ अमाखौ ओ फेदेरो फेदेरनानै जोंङो ओ फानो बे फाननायनि गेजेरजों जों रां मोननानै बे न'खराव न'खरनि आरो गुबुन नांगौ माखासे गोनांथिफोरखौ जोङो बैजोंनो सुफुङो। ओ थिबाय बेबादिनो जोङो बोरमा आरो दाउखौबो जोङो लो गोसे जोंनि न'खराव ला फानानै फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। बे‌ फोर फिसिनाय नि गेजेरजोंनो ओ जोंनि न'खराबो ओ माने गोबां रांखान्थिनि बेलायाव स सुंस'बोदों माने ओ आं खालनि बेलायाव जोङो सुंस'बोदों माने बैफोर ओ दाउ अमा फिसिनाय बे फोर माने उम बैफोरनि ओ फिसिनायनि खान्थिखौ माने जोंनि बर' न'खरनि बा आइजोफोरा बा हौवाफोराबो माने मि थिगौ आरो रोंगौ। उम माबायदियै जों फिसिनांगौ मा खौ फिसियोब्ला जों मुलाम्फा जागोन बेबायदिनो उम गोबां जिब जुनारखौबो फिसि फिसियो। ओ बे बेबायदि थिया नाथाय जोङो आथिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला‌ ओ जोङो गोदोनि बायदि जोङो फिसिबाय थायोब्ला जोङो गोबां माने रां आरजिनो हानाय नङा एबा जों मुलाम्फा मोननो हाला आरो बेनि थाखायनो जोङो आथिखालनि गोदान आदबफोरखौ जोङो लानानै ओ मावनांसि गौ। ओ जेरै अमा फिसिनायाव जोङो गोबां ओ माखासे बिगियानारि सोलोंथाइखौ लानानैनि बिनि लानायनि उनावसो जोङो अमाफोरखौबो गोबां ओ फार्म खुलिनानै
औ।
लुनानै गिदिर माने गोबां गोबां एकदम ओ जि बा बाजि जौसेयालागै जोङो बिदि फिसिनो नांसिगौ आरो ओ आरो जोङो बे बिगियानारि बा बिनि सोलोंथाइ बिगियानारि सोलोंथाइखौ जोङो लायाब्ला नाथाय जोङो ओ माने मुलाम्फ मा होनगोन ओ लसाव थांनांगोन आरो जों खहायाव थांनांगोन मानोना आथिखालाव माने गोबां बायदिसिना बेरामफोर जों जानायखौ नुनो मोनो। हम मिथि जानो मोना मा समाव माने जाब्रबनानै थैयो बेखौ माने डक्टराबो जानायनि उनाव बेखौ फाहामनो हाया बे फोर बेरामखौ बेनि थाखायनो जोङो ओ बे बिगियानारि ओ सोलोंथाइखौ लानानै जोङो माने सिगांनिफ्रायनो जोङो बिनो मुलि बेम-बेराम जायिनि थाखाय मुलि भे कसिन जायखौ टिका होनो बेखौ खौ जोंङो ओ हो सम सम होनांगौ आरो जोङो सम सम बिनो ओ बायदिसि ना‌ मुलिफोरखौ जाहोबाय थानांगौ अब्लानिया ओ बेमारा माने सन्देरनो हाया। जोङो बेओ सन्देरनो हाया माने मोजाङै जोङो फिसिनानै फेदेरनानै जोङो फाननानै मुलाम्फाखौ मोननो हायो थिग बेबायदिनो दाउ फिसिनायनि बेलायावबो जों गोदोनि बायदिनो जुदि मासे मानैल' जों न'खराव फिसिबाय थायोब्ला जोङो ओ गोबां मुलाम्फा जा खालामनो हानाय नङा माने ओ आथिखालावथ' सब गासैबो मुवा बेसादानो दाम बारायबाय बेनि थाख थाखाय जोङो ओ जों बे मासे मानै फिसिनायजों जोङो जिउ खांनो हानाय राहाया फैया मानो बेनिखायनो जोङो बेखौबो जोङो बिगियानारिबो सोलोंथाइ माखासे आदबफोरखौ सोलोंनानै जोङो दाउखौ फार्म एबा गन्द्रालु नानै गलार लुनानै जोङो फिसिनांगौ गोबां गोबांनो ओ बेबायदिनो जोङो ओमफ्राय माखासे बाजाराव मोननाय जाय भिटामिन गोनां जाय आदारखौ थाब जाहोयोब्ला थाबनो देरो। बेफोर आदारफोरखौ जोङो बायनानै जाहोनांगौ ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो बेआथिखालनि गोदान आदबफोरखौ बजबनानै जोङो ओ बैफोर दाउ अमा फिसिनायफोरखौ जों मावनांसिगौ आरो। अब्लाना जोंनि बर' न'खराव नखरफोरा रांखान्थिनि आंखालनिफ्राय जोङो उदां जानो हागोन
औ
बेबायदिनो ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं बेबायदिफोर फिसिनाय नुयो नामा? ओ बिदि फार्म गिदिर गिदिर खुलिनानै
औ औ नुनो मोनो। ओ जोङो गंफ्रोमबो न'खराव नुवाबाबो खायफा खायफा फा न'खराव बिदि ओ फिसिनायखौ जों बिदि फार्म बानायनानै फिसिनायखौ जों नुनो मोनो ओ दाउनि फार्म आरो अमानि फार्म आरो खायफा खायफाया हांसो। बायदि फोरनिबो फार्म खुलिनायखौ नुनो मोनो गोबां ओ रां खामायनो हायो बिदि ओ बिदि फार्म खुलिनानैबो न'खरखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो।
नंगौ माने ओ बेबायदिनो माने न'फा न' खायफा खायफाखौ जोङो बिदि ओ फिसिनायखौबो नुसो नुयो नुसै आरो ना। नुनो मोनदोंसै नाथाय जोङो थोजासे। जायाखै माने ओ बांसिन माने साफा सानैयाल' मावदों माने बेनिखायनो हायोब्ला जों न'फ्रोमबो। गासैबो न'खर फ्रानो बा गासिबो सुबुंफ्रानो लाइमोनफ्रा जोङो बैफोर आदबफोरखौ सोलोंथाइफोरखौ लानानै जोङो आवगायबोनांसिगौ आरो। अब्लानिया जोंनि रांखान्थि फ्राबो गोबां जौगागोन। नोंसोरनाव नोंसोरनि ओनसोलाव जेरै दाउ दाउ अमा बेफोरबायदिनि बेसेना बेसेबां बेखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ मिथिगौ। ओ जोंना बिदि दाउ अमाफोरनिया एसे गोबां जायो बेसेना आरो दाउफोरनिया खम जायो बिदिनो मोसौफोरनियाथ' गोबांसिन बिदिनो जायो।
उम दायो। औ दायो नोंसोरनि हाथायाव जे। जोङो अमा अमा बेदर मोनो बेफोर अमा। बेदरनि बेसे सेना बेसेबां।
बियो माने सम लायो सम बबेबा समाव गोबांबो जायो बबेबा समाव खमबो जायो। बिदिनो दाथ'। जोंनियाव जोङो सेरसेयावहाय थामजौ बा थामजौ बाजि बेफोरबायदियाव। सोलिगासिनो दं आरो।
औ औ औ मा नोंसोरनिथिं। खम आरो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनियावहा। जोङो ब्रैजौनि सिङाल मोना आरो बेफोरखौ बेदरखौ जोङो माने ब्रैजौआनो गाहाय आरो औ मालाबा समाव बिनिबो बांबावो आरो ब्रैजौनिबो ब्रैजौनिबो दे होमबा नोंथां। नोंथां दा दोनथ'नोसै दे औ।